नोंथाङा खोना हादोंना?
औ खोनादों आं नै। नोंथां।
औ खोनादों आंबो नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो ओरैनो दङ ना?
औ नोंथां आं ओरैनो दङ।
औ अब्ला नोंथांजों मोनसे गोनां आयदाखौ लानानैसो ओ नोंथांनाव आंङो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां ओ सावरायनो हागोन उसुबिदा गैया।
औ अब्ला जों गुबै आयदायाव थांनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां। नोंथाङा सोंथिखौ खालामनो हागोन दे आं जा हायो नोंथांनो आंनि मिथिनाय आरो नुनायफोरखौनो नोंथांनो फिननायखौ होनो नाजागोन।
औ थारैनो नोंथां। ओ अब्ला नोंथां जोंनि जि बर'नि नोंङा ओमबा? जि हाबा। जुलि।
नोंगौ।
ओ बे हाबा एबा जुलिनि सोमोन्दै ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय हाबा एबा जुलिखौ होनाय जायो आरो मा मा खान्थिजों होनाय जायो। ओ नोंथाङा। एसे फोरमायगोन नामा।।
नंगौ नोंथां थारैनो। नोंथाङा जोबोद ओ मोनसे बर'नि। ओ गोनांथार आयदाखौ लानानै सोंथि दैखांदों। बेयो जोबोद मोजां जादों। मानो होनोबा मोनफ्रोमबो। ओ जेब्ला सु-सुबुङा संसार जाजेन रोंदोंमोन। बेबायदि इउनिभारसेल नेमखान्थि खानानै। लादों जेराव। सानै सेंग्रा आरो सिख्लाया। ओ सम जायो अब्ला बिसोरखौ रायजोनि स रायजो राजाफोरा ओ नेम बायदियै हाबा होनानै होयो जाहाथ थे इयुनाव बिसोरबो फिसा-फिसौ खांनानै। ओ बुहुमाव मानसिखौ ओ मोजाङै संखियाखौ लाखिनो आरो गावनि इयुन जिउखौ ओ फिसानि ओ जोनोम होनानै ओ बैसोरजों नायजानो थाखाय खांनाय जायो आरो स-संसाराव ओ मोजां खामानि मावनो थाखाय फिसाफोरखौ जों खांनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा एक्सुलि बे आंनि बुंनाया सिगांङाव हाबग्रोहैबाय हाबा जानायनि उनावसो बे खामानिया जायो थेवब्लाबो आङो सिगांङो बे पइन्टखौ आं देखायनानै दोनहर ग्रोनाय जादों। दा आंङो हाबाखौ बुंनोसै। जोंनि बर'फोराव बर'फोरनियाव हाबाखौ गाहायै आंङो मिथिनायाव आथिखालाव मोनबा न मोनबा मोनब्रै मोनब्रै खान्थिजों हाबाखौ लानाय नुयो गिबियाव हाब हाबा गोलाव
औ थारैनो नोंथां
मोनबायानो नोंथां मोनबा। गिबियाव हाबा गोलाव
थारैनो
नैथियाव दोनखारनाय हाबा
औ थारैनो नंगौ नोंथां
थामथियाव खारस'नाय हाबा
औ
ब्रैथियाव दंखा हाबनाय आरो बाथियाव खावनानै लायनाय हाबा जों बे बेबायदि हाबाखौ मोननो हायो दा बयजोंबो ओ इउनिभार्सेल एक्सेप्टेड जाय हाबाया माने बर'फोरनियावबो दं बे हाबायानो जाहैबाय हा हाबा गोलाव
हाबा गोलाव थायोमोन
नंगौ हाबा गोलावा जाहैबाय नोंथां ओरैबायदि जायो जेब्ला मो मोननै न'खराव सासे हौवा आरो सासे हिनजाव सेंग्रा सिख्ला बैसोर बायदि सेंग्रा सिख्लाखौ ओ हाब हाबा जानायनि मोनसे बैसो जायो अब्ला जोंनि बर' समाजाव मोनसे बाथ्रा फाव दं ओ जेराव थुरि नुयो बेयाव बाथि गारो बेबायदि बेबायदि बि बाथ्रा फावखौ बाहायनानै जोङो मोनसे अ हौवानि न'खरनिफ्राय गावबुरा आरो गामिनि माखासे सानै साथामसो गोरोंग्राफोरखौ लानानै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरखौ लानानै अ बै हिनजावनि न'खराव फैनानै अ खबर माबानो फैयो आरो ओ
औ नंगौ नोंथां
दा जुदि बे मोननै न'खरनि गेजेराव जुदि मिलायलायो अब्ला बे मोननै सानै सेंग्रा सिख्लानि जुलिनि अक्ट'आ थिग जायो नोंथां दा बेयाव माखासे आ जोंनो धोरोमारि नायनो थाङोबा जोंनि बर' समाजाव आ बाथौआरि हाबा जायो आरो ब्रह्मआरि हाबा जायो आरो बर' हिसाबै माइन'रिटियाव जोंहा खृष्टिानारि हाबाखौ मोननो थाङो
औ थारैनो
औ दा बे हाबानि जाहैबाय खिन्थु बेनि उनाव जोङो हाबायाथ' जोंहा बुंनो थाङोबा हाबा गोलावावनो गोबां प्रसेस दङ नेम दङ
औ थारैनो
सास से मोन हिनजावखौ नायनो फैनाय लोगो लोगो बियो गय जरा अ सरि गय जरानो गय फाथै बेफोरबायदि सिनि साब पाट लानानै फैनांगौ जायो
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बेयावनो माखासे जोङो खायफा खायफा ओरैबायदिबो खालामो हाबााखलि नो अ सोरबा निरिद बस'यो आरो सोरबा हाबा जायनि सिगां बिबाय खानायावनो निरिदखौ बस'नाय बेबायदिखौबो जों नुनो मोनो।
आतसा बेयावनो आङो नोंथांनाव ओ मोनसे सोंथि खालामबावनो सानदों? ओ बै नि रित बस'नाय नङा होमबा औ बैनि निरिद बस'नायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा?
औ नोंथां आङो जा मिथिगौ आं बेखौ बेखौनो फोरमायनो नाजागोन नोंथांनो
थारायनो नंगौ।
दा बे निरित बस'नायनि गुबै खार'ना जाहैबाय अ सासे अ सिख्लायादि बे सासे सिनाय मोनै हौवानि न'खराव हाबा जाफैबाय राय ज्लायनायनि समाजनि गोरोबनायनि गेजेरजों जं आथिखालाव गोसथोलायनायजों हाबा जायो बेबा माने बयजोंबो गनाय जाथावसिन गोदोनि समाव जोङो नायनानै बांसिन लायोमोन नालाय दा बेयाव माखासे गुमुर मोनैयाव सिनायलायैखौनो जों बुंनो हायो आरो।
औ
दा बेहाय निरब बस'नायनि खार'ना बेनो नोंथां माने बे सासे हिनजावा बे हौवानि न'आव फैबाय दा बेहाय बुं बेहाय ओरैबायदि बुङो लावथि गंसे दुरुं दों से बे जुदि थिक थायोबानो बानो बे न'खरा अरायबो मोजां थागोन बे बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा फावखौबो जों बाहाय नायखौ खोनानो मोनदों नोंगौ दा बेनि बेनि ओंथियानो जाहैबाय जुदि लावथि दोंसे लावथि गंसे दुरुं दोंसे माने बे हिनजावा बे न'खरनि ओ थिग ओ बिबानखौ मोननो थाखाय माने बे दुरुङा बेसे गोलाव बेसेबांनि बाउण्डारियावनो खामानि मावनांगोन आरो जायफोरखौ बे लावथिजों सि- खा होनायनि मोनसे खोथा बुंदों आरो जेराव सासे हिनजाव गोदाना बै हौवा गोदाननि न'खराव थांनानै माखासे संनाय खावनाय आदब खायदा माखासे आलासि सिबिनाय आदब खायदा बेफोरो गुबुन गुबुन जानो हागौ जायगा लानानै। दा बैफोरबायदिखौ बे लाव- थिग गंसेजोंनो बे हिनजाव गोदानखौ फोरोंनायनि गुमुरखौ होयो आरो। नोंसिनाव बिदि बिदि नङामोन जोंनाव बेबायदि जाबाय होननानै बेफोरबायदि फोरोंनायखौ होदों आरो। दा बेयावनो माखासे खोथाखौ बुजायनाय- खौ जों मोनो। हौवा गोदाननि सोरबाफोर बिखुनजोफोर जानाय, बिहावफोर जानाय बिमाय- फोर जानायफोर खुरमाफोर फैयोबा माबायदि खामफ्लाय होनांगौ माबायदि बुजायनांगौ आलासि फैबा माबायदि दै जासिनांगौ गय जासिनांगौ गामिनि मानसिफोर फैबा माबायदि रायज्लायनांगौ बे फोरबायदि खोथाखौ गोथौ गियानै, गोथौ बिजिरगिरिफोरा जायफोर बिथांमोनहा हाबायाव दोनबोदों हिन्जावगोदानखौ आरो ओ गामिनि गोरों गोराफ्रा बे खोथाखौ हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ खाथियाव दोननानै बुजायनाय जायो। दा बुजायबाय बेसमावनो निरिदखौ बसयो। बस'सिगोन आरो दा निरिद बस'नायाव माखासे नेमखान्थि दं नोंथां। दा बे नेमखान्थिया जाहैबाय ओ गुबैयाव ओ सोरबा- सोरबा माने सिगां समावथ' जौखौनो बाहायोमोन। जौ गोरान गंसे, गिसि गंसे नाथाय आथिखालाव जों लाल साहा मुरि बिखौनो ओ आजावनानै लाबाय। बांसिनै दा लाल सा मुरिखौ जोङो हौवा गोदान माखा लागोनो रायजोनिनो माखासे जिरायनो जायगा होबाय आरो हिनजाव गोदान लागोनि रायजोफोरनो जिरायनो होबाय। दा बे साहाखौ लुनानै होलायनाय जायो आरो दा बेयावबो साहा लोंबाय दा बेहायनो सावरायनाय जायो। दा सावरायनायनि खारना जाहैबाय आथिमंगलखौ लानानै बे सावरायनाया। दा बे सावरायनायाव ओहोम ओ जोङो इन्दि जरासे फुल बिबार फैसा बे मोनथाम बुस्थुखौ माने गेजेराव मोखाङाव दोननाय जायो आरो। दा हौवा गोदान लागोरनिफ्राय दा बेयाव सोंनोसै हिनजाव गोदान लोगोखौ ओ सोंनायाव ओरैबादि बुंदों माने फैसाखौ लायोबा नों फिसाजोखौ फाननानै थांबाय बे खोथाखौ बुंगोनआरो आरो ओ बिबारखौ ओ दाङोबा आखाइजों जुदि दाङोबा ओं माने ओ आं एक्जाक्टलि गोसोआव गैला नोंथां बिबारखौ दाङोबाबो मोनसे ओ बेबादिनो खोथा दङमोन। आं बेखौ बुंनो हाला अननानै निमाहा हो।
औ थारैनो नोंथां।
दि जराखौ दाङो। बे इन्दि दराखौ दाङोब्लाबो माने फिसाखौ नों गारबोबाय बेबायदिखौनो बुङोमोन।
औ
दा बेवनो माने ओ ओ इन्दि जराखौ दाङोबा माने ओ माने आथि मंगलखौ गिदिर खालामनायमोन नामा। आं एक्जाकलि गोसोआव गैला नोंथां नोंथाङा मिथियोब्ला एसे औ दङ दङ नोंथां दा। फैसा होयो इन्दि होयो आरो फुल होयो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नोंथांनिफ्राय। ओ जि निरिक बसनाय नङा ओमबा?
औ नंगौ।
बे निरिक बसनायनि सोमोन्दै नोंथाङा खोब माने बा गावनि जिखिनि मोन बा गावनि जिखिनि बुजिनाय बे खौ थारैनो मोजाङैनो फोरमायबाय। ओ बिनि थाखाय खोब माबा मोनसे आयदाखौनो माने मिथिनानै लानाय बायदि मोनदों नों थांजों ओ सावरायनायनि गेजेरजों आरो इयुन समावबो जाहाथे बेफ फोरबायदि खायसे आयदानि सोमोन्दै जों खोब मोजाङैनो माने बेखौ बुंफोरनानै होनो हायो। ओ बिदि खाबुखौ आरोबाव जों मोनबावगोन।
नोंगौ नोंथां दा नोंथां नै ओ आं औ इन्दि इन्दि दाङोबा मा नै ओ फिसाजोखौ हगारनानै गालांबाय जाहाथे आंनि फिसा फ्राबो फिसा फिसौ खांनो हाथों मोनथों बेबायदि मोनसे बुंनाय बायदि बुंनाय जायो होननानै जों मोननो हायो दा बेयावनो निरित बस'नायनि खामानिया जोबो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां माने जि निरिग बसनाय खामानि ना बे खामानिया माने बेखिनियाव
नोंगौ नोंगौ थारैनो दा निरिद बसबाताइ आरो नोंथां नाय ओरैबायदि निरित बोस'नाय लोगो लोगो हिनजाव गोदान लागोआ गोबाव सम थानो मोनला बिनिफ्राय थाबै ओंखारबोनांगौ बेबो मोनसे नेम दं।
औ बे मोनसे नेम आरोना।
नोंगौ नोंथां इदि माने जोंनि ओनसोलाव सोलियो आरो बेफोर बायदि खान्थिया।
बेफोर खान्थिनि गेजेरजों खायसे ओ बाथ्राफोरखौ जों सोलोंना लानायनि मोनसे खाबुखौबो मोनो। आरो लोगोसेनो नङा बोनथां
नोंगौ
जाय माने बेफोर नेमखान्थिनि गेजेरजों माने मोनसे आब्रुथि गोनां साननाय हनायाबो फैयो होननानै सानना लानो हायो ओ बेफोरबायदि ओ बा खान्थिफोरा जुदि जोंनि गेजेराव सोलिबाय थायोब्ला थारैनो इयुन समाव सासे फिसाजो नोङा होमबा सासे हिनजाव गोदाना ओ बै जुद दि नेमखान्थिजों सोलिलाङोब्ला थारैनो बिनि जिखिनि साननाय हनाय बा इयुन संसारा जाहाथे मोजां जायो बेखौबो नुहुरो। थारैनो ओ जोंनि बर'नि जि हाबा गोलाव नेम नङा होमबा बे हाबा गोलाव नेमाव खोब माने गोबां बायदिसिना नेमखान्थिनि गेजेरजों ओ सासे हिनजाव आरो सासे हौवानि जि जुलि बे जालाङो आरो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ
थारैनो ओ जोंहा गोबां माने नेमखान्थि दं जाय नेमखान्थिखौ जोंङो ओ दिनै बुंफोरजोबनो हायाखै नङा होमबा ओ गुबुन आयदायाव जों आरोबाव बुंफोरनो नाजागोन अब्ला जोंहा स माबो जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां दा नोंथांजों बेखिनि सावराय मोननानै आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर
औ थारैनो नोंथां नोंथांनिसिमबो। ओ जिखिनि बाथ्राखौ मिथिनो गोनां दङमोन बेखौ मिथिनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो आंङो रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरो
दे
जाहाथे इयुन समाव जों आरोबाव बेफोरबायदि रायलायनो थाखाय खाबु मोन नङा होमबा नों
थारैनो नंगौ
औ अब्ला जों बेखिनियावनो दोन्थनोसै नोंथां
औ दे नोंथां दे
औ दे